औ खो
औ खोनादोंना नोंथाङाबो हेलौ औ अ नोंथांजों आङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन आरोना नोंथां नोंथाङा सावरायनो सम दंना औ आयदायानो जाहैबाय बिदिनो बाय दिसिना आबादफोरनि गायनाय फुनाय एबा बायदिसिना आबादफोर गायनाय बेफोरनि बागै माने साव-सावरायनोसै आरोना नोंथां औ बिदिब्ला जों बर' सुबुंफ्रा एबा जोंनि बर' सुबुंङा ल नङा गासिबो सुबुंफोरानो जोंङो माने आबादफोरखौ गायो आरोना नोंथां ना आरो जोंङो औ दाथ' दैज्लां बोथोर जों बयबो माइ आबादखौ गायनाय नुयो आरो नों थांङा जोंनि बे माइ आबाद खौनो बर' सुबुङा फोर माने गाहाय आबाद होननानै सानो आरो ना ना नोंथां जेरै बेखौ जोङो जानायनि थाखायबो नङा माने फालांगिनि थाखाय थाखायबो गायनाया जायो आरोना नोंथां औ
औ
जेरै औ बिदिनो जोंङो माइ आबाद गायनोबा नोंथां जोंनो माखासे माने माइफोरखौ माने मारा होनायनि उनाव जोङो बेखौ नानानै दोनो आरोना नोंथां जे खौ बुङो खोथिया फोगोन बेखौ आखाइजों बिदिनो नानानै एबा आथिंजों गाह होनानै बिदिनो सजमार राै जोंखौ हानाय होनोङो आरो ना बेखौ जों उनाव बाख्रिफ्राव बबेबा बस्थायाव सोनानै दो आरो ना नोंथां बिदिनो जोङो माइखौ जोङो फोनो थाखाय जोङो सिगां जोङो हाखौ एवनानै लागोरो गोदोनि दिनावथ' माने बे मोसौजों एवोमोन आरोना नोंथां नांगालजों बिदिनो नांगोलजों एवखांनायनि उनाव जोङो बेहाय जोङो मै होनो जायखौ औवाजों बानायो जोङो जोंनि बर' सुबुंफोरा बेखौ जोङो मैखौ मोसौ नाव खानानै जोङो बाहाय मानसि गाखोनानै हाखौ समान खालामनानै लायोमोन आरोना नोंथां बेनि उनाव जोङो बे माइ इजलिखौ जोङो हरनै हरथाम सोमनानै दोननानै दैमाफोराव एबा फुख्रिफोराव सोमना दोननानै बेखौ जेब्ला गाजा बेरो अब्ला जोङो बेखौ बोखांनानै लाबोनानै माने बेखौ गामलाफ्राव एबा खेरखाफ्राव लानानै एबा खादाफ्राव लानानै जोङो फ्रि फ्रि सारनानै होयोमोन आरोना नोंथां बिनि उनाव जोंना बे खोथिया रज'नो अ सप्ता घन्थाम बेफोरबायदिनि उनाव थामजि बेफोरबायदिनो साननि उनाव जोङो बेखौ माने राबा जोङो बे फुनाय जायोमोन आरोना नोंथां बेनि उनाव फुखांनानै जोङो माने दानि दिनावथ' नुनो मोनसै आरोना नोंथां बिदिनो ट्रेक्टरजों हालेवनाय नाथाय गोदोनि दिनावदि मोसौजों हालेवोमोन ना नोंथां बेहाय जोङो माने हालेवनायनिबो माने माखासे माने माबाफोर दंमोन आरो ना आरो ना नोंथां जेरै जोङो सिगां हालेवनायखौ होनो खारायनाय नैथि हालेवनायखौ होनो जोङो दिखांना रोननाय थामथिखौ जोङो बर' होनाय आरो ब्रैथिखौ माने फोमोननाय होनाय आरोना जायखौ जोङो गायसै बे समाव फोमोनो बिदिनो जोङो गोदोनि माने बर' सुबुंफ्रा मोसौजों बिदि हालेवनाय गायोमोन नाथाय दानि दिनाव ट्रेरेक्टर दङ जायनि दिनाव जोङो औ सिगां खेबसे हालेवना दोननानै बेनि उनाव खेबनैसो खेबथामसो हालेवबानो माने बिदिनो हाया रुइनानै जोङो माइखौ गायो आरो ना बिदिनो खोथियाखौ फुगुरनानै लानानै आरोबाव जोङो औ उम जोंनि बर' सुबुंफोरखौ मोनसे माने मोनसे नेमजों माइ गायबावनाय नुयो जेरै दलहा हा एबा दै लोमनो हानाय माने गाहाय हाफ्राव जोङो माने बे खोथियाफोरखौ फुगुरनानै लानानै जोङो दाबसे जायगायाव माने खोथिया माइखौ जों एसे गदिर गोदोर गसा होनानै बेहाय जोङो गायनानै लागोरो बेखौनो जोङो खासिया गायनाय बेनि उनाव जोङो आरोबाव बे माइया सोमखा सोमखांबाय एसे गिदिर गिदिर जाबा बेखौनो फोबावनानै जोङो दलहा जायगाफ्राव गाहाय हाफोराव जोङो दै थानाय जायगाफ्राव बेखौ गायनाय जायो आरोना नोंथां बेफोरबायदिनो माइ आबादखौ गायो औ नोंथांमोननि ओनसोलथिं आरो माबाददि गायो एबा माबाददि गायनाय फुनाय जागा बेफोरबायादिखौ फोरमायनो हागोन ना नोंथांआ
औ नोंथाङा जिबायदि नोंथाङा जिबायदि बुंलांनाय जोंनियावबो बेबायदिनो गायनाय फुनायफोरा जिहेथु माइ आबादल' नङा गुबुन आबादफोरखौबो जों गाय ओ फुनानै गाय नो गोनां जायो ओ बोथोर लाना बोथोर बे जायो ओ गुबैय होनोब्ला ओ बर' आबाद माइ आबादा जों गुबै हायो बे बेखौ जोङो ओ हाफोर माने खोथिया खोथिया बानायनाय खोथिया बानायनायाव नोंथां नोंथां फोरमायनाय बायदिनो एखे जायो।
अ औ
औ बेनि उनाव जोंनिया बै खोथियाखौ ओ से दान से दानसोनि उनाव जोङो बेखौ खौ गायनो हानाय जायो जोङो जोङो बेखौ बे खोथियाखौ गायनो थाखाय जोङो मोनसे जे ओ जि जायगायावहाय जि जायगायावहाय जों गायगोन जि फोथारावहाय गायगोन बेखौ जोङो हालेवनानै द जेनेबा खारनाय खारनायनि उनाव खनायनि समाव बेबाय बिदिनो नांगोलजों एवोमोन नालाय नांगोलजों एव जोंहा गोबाव गोबाव सम नांगौ जायोमोन। नाथाय दानि जुगाव जों टेक्टरफोरजों एवनाय जायो बेनिखायनो बेनिखायनो जों ओ ट्रेक्टरजों एवबा जों खनसे एवनायावनो जोङो आलिफोरखौ दान्नानै लानो हायो। ओमफ्राय नैथि नैथि खेब नैथि खेबाव जोङो बेखौ आलिफोरखौ खोनानै लायो खोनानानै ओमफ्रायो दा थामथि खेबाव जोङो गायनो हानाय जायो बेबायदिनो आलिफोरखौ मोजाङै खोनानै जोङो खोथियाखौहाय फुनानै जोङो बेखौ सानसे बा सा-साननै सानैफोरनि गेजेरावनो जोङो गायनाय जायो बेनिफ्राय औ जोङो आलि आलि आलि दाननाय एबा आलि खोनायनि थांखियानो जाबाय जोङो फोथारखौहाय ओ गुबै गुबै बेखौ आलि दाननायनि थांखिया जोंनिया जेनेबा जिहेथु जोङो ओ खांख्राइफोर खांख्राइफोर थायो नालाय दुब्लियाव हाय खांख्राइफोरा जोंनिया ओ गाथाव खुरनानै आलिफोरखौ फलङो गाथा खालामनै फलंनानै ओमफ्राय अब्लानिया जों खलंनानै थायोबा जोङो बे फोथारावहाय माइ फोथारावहाय जोङो दैफोर सोयोब्लाथाय ओ दैफोरा रोना
औ नंगौ नोंथां।
द बे गलांजोबो बेनिखायनो जोङो बे आलिफोरखौ खोफिननाय जायो। बेनिफ्राय बेनि अनगायैबो आरो जोङो बेखौ माइ फोथारखौ जिहेतु ओ साफा नुनायनि थाखाय बा साफा नुनायनि थाखाय जोङो बेखौ आलिखौ खोनाय जायो बेबायदि गायखां गायना दोननायनि उनाव ओ दान थामनि उनाव जोंहा माइफोरा ओंखारो ओंखारनानै जोंहा मोनो मोनबाथाय जो हानानै लाबोनानै बेखौ नानाय जायो बेनो औ बिनि बिनि बिनि माइ आबादनि अनगायै जोङो बेबायदिनो गुबुन गुबुन आबाद। फोरखौ जिहेथु जोंहा जिंखा बेबायदिनो फानलु बेफोरखौ जोङो फोफिननानै फुनानै बेनि उनाव फुनानै गायफिननाय जायो बेफोरखौबो जोङो बिदि मोजां मोजां मोनसे जोलै नायगिर नानै जों बेखौ
औ
बिदिनो जेनेबा बानलुखौनो हमबाय आङो बानलुखौ लाबाय बिदिनोसै बानलुखौ जोङो मोनसे मोजां बिदि मोजां जोलै नायगिरनानै जों लाबाय लानानै बेखौ बहननानै बेगरखौ जोङो मोनसे मोजां थि जायगायावहाय ओ हाखौ जोङो जावले जावफ्लेनानै बा एवनानै जोङो बेखौ ओ बिदिनो गुरै गुन्दै खामनानै बेयावहाय फोनानै दोन फोनानै जोङो बेखौ ओ एसे देरबाथाय जेनेबा जोंहा बेखौ ओ बिदिनो ओ जि जिबा सान बा नैजि साननि गेजेराव जों दिहुननायनि उनाव जों बेखौ गायनो थाखाय मोनसे ओ फोथार जोंहा थि खालामनाय जायो जाय जायगायाव जोंहा दै ओ दैज्लां बोथोर होनोब्ला दैलां बोथोराव जों अखा हायो अखा हाब्लाथाय जोंहा दै थायोबाथाय आबादफोरा गाज्रि जायो जेनेबा बानलु आबादफोरा बेनिफ्राय बेनि थाखाय जोङो दैज्लां बोथोरनि थाखाय जोङो बेखौ मोनसे दै थायि जायगा नायगिरनानै बेयाव जोङो हालेवनानै मोजां हाग्राफोरखौ फुथारजोबो। हाग्राफोरखौ बासियोबो। बेबायदिनो बुथारनानै बेखौ ओ गायनो थाखाय थि खालामनाय जायो। बेनिफ्राय जों मोनसे औ बेनिफ्राय जोङो बे फोनानै दोननाय ओ बानलु बानलु जोलैखौ जोङो फुनानै लाङो फुनानै लांनानै जोङो बेखौ ओ जै जायगायाव जै दुब्लियावहाय गायगोन जोङो बेयाव ओ मोनसे सिदा सिदाहाय लाइन बोयो लाइनाव गायोबा जों साफा नुयो। साफा नुनायनि थाखाय आरो उननि समाव जोंहा हाग्राफोर जायोबा हाग्राफोरखौ जों बासिनो थाखाय बा हाग्रा एवनो थाखाय बेनि थाखाय जोङो बेखौ लाइन लाइन गायनाय जायो। बेबायदिनो नों बेबायदिनो नोंथांमोननियाव मेसें बोथोराव गायनाय आबादफोरनि बागै एसे बुंनो हागोन नामा?
औ हागोन औ नोंथां बेफोरबायदिनो जोंनि ओनसोलावबो माइफोर गायखांनायनि उनाव जोङो हाफोरा ओरैनो थायोब्ला एबा हाब माने बान्दोफ्रावबो माइ गायखांनायनि उनाव जे दुब्लिफोराव बान्दो थायो बेफोरखौबो जोङो माने सननानै एबा मोजाङै साफा खालामनानै आरो दानि जुगावथ' ओंखारबाय बायदिसिना मुलि एसे एनै बिदिनो बाहायनानै जोङो माने बे बान्दोफ्रावबो जोङो सबायफोर आबादफोरखौ जोङो खुबैनाय जायो आरोना नोंथां। बिदिनो एफा एनै न'आव जानो आन्था बेफोरबायदिखौ बेनि उनाव जोङो माइ गायखांनायनि उनाव बे माइ गायनायनि सिगांबो जोङो मोनसे आबाद मावनाय नुनो मोनो जेखुनु जों फाथो जों बर' सुबुंफोरा बे आबादखौ मावबोदों आरोना। बेफोरबायदिनो जोङो फाथोखौ जोङो फोनानै लाग्रो बेबोथ'दिनो मोजाङै हालेवनानै बिनि उनाव जोङो फाथोआ गोजौ गोजौ गिदिर गिदिर जाबा बेखौ जोङो दाननानै दाननानै जोङो बेखौ दैयाव एबा फुख्रिफोराव एबा दैमाफोराव बेबायदिनो सोमनानै दोनो आरोना नोंथां। बिदिनो सोमना दोन थांनायनि उनाव जेब्ला फाथो बिगुरा रुयो खुजानाय बायदि जायो अब्ला जों बेखौ थांनानै बिदिनो खुयो आरोना नोंथां फाथोनि बिगुरखौ बिनि उनाव जोङो बे फाथोनि बिगुरखौ फोथारफ्राव एबा न'फ्राव लाबोनानै सानदुं नांसारनाय जायगाफ्राव जोङो फोरानो आरोना दान्दाा खानानै।
बिनि उनाव जोङो बेखौ जोङो फालांगि खालामनो थाखाय बाहायनाय जायो आरोना बे फाथो आबादखौथ' ना बेनि उनाव जोङो बेखौ फानो आरोना नोंथां। फाननानै जोङो माने गोबां रां आरजिनो हायो आरोना नोंथां बे फाथो आबादजोंबो बेजों जोङो जोंनि न'खरनि नांगौ जानाय बेफोरबायदि एबा माने फिसाफोरखौ सोरबा फिसालाफोरखौ बेबायदिनो मोजां फो सोलोंथाइ होनो थाखायबो जोङो बे आबादजोंबो हायो आरोना नोंथां बेनि उनाव जोङो आरोबाव ऐ फाथो फाथोखौनो जोङो मोनसे बे फाथो खुखांनायखौनो जोङो सिरायथि होनो जाय बे सेरायथिखौ जोङो अर जरायनाय समफ्रावबो बाहायो आरोना नोंथां बेनि उनाव जोङो बारिफोर दुमनाय समावबो जोङो बे सेरायथिखौ बाहायनाय नुनो मोनो बेबायदिनो जोंनि ओनसोलाव आरोबाव जोङो दालि दालि आबादखौबो गायनाय नुयो बेफोरबायदिनो जेरै जेब्ला माइ गायखाङो अब्ला दुब्लिया ओरैनो थायोब्ला जोङो बे माराफोरखौ मोसौआ जाखांनायनि उनाव जोङो बेखौ मोजाङै हाल एवनानै लानानै बेहायबो जोङो दालि आबादफोरखौबो फैयो आरो बेसरबो फोनाय नुनो मोनो आरोना नोंथां औ औ नंगौ नोंथां बेफोरबायदिनो जोङो माने सबाय आबादफोर एबा बायदिसिना आबादफोर बुरजा बेफोरबायदिबो जोङो मा खासे माने गायनायजों लोगोसे गावबा गाव न'नि जानायजों लोगोसे बायदिसिना फालांगि खालामनायबो नुदों आरो ना आरोबाव जोंमाव जोंना जे‌ ओ जोसा माय जे जोङो जोसा माइखौबो जोङो दानो गायनाय नुदोंसै आरो ना नोंथाङा मानोना बे जोस जोसा माइनि दामा जोबोद औ बारा आरो ना नंगौ नोंथां जेरै जोङो जोसा मायखौ माने महनसे फाननायावनो मोननो हायो जोङो जेरै थामरोजा एबा नैरोजा बेफोरबायदि मोननो हायो आरो ना नोंथां जे जोङो आरोबाव गायबावो माखासे माइब्रा माइरं जेखौ जोङो जुमाय सङो एबा जोङो बेजों लोग बेजों जोङो फिथा एबा लादु सो ओ मा सिथाव आरिफोर बिदि जायो आरोना नोंथां
औ
बायदिनो औ बेफोरबायदिनो जोंनि ओनसोलजों माने आबादफोर गायनाय जायो आरोना नोंथां
औ
अ होमबा जोंना समाबो जाबायमोन आरो ना नोंथां दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
औ जागोन उन सम उम औ गोजोननाय थाबाय उन समाव लोगो मोनसि
औ